औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
अ अ।
दा आं कल खालामनायनि जाहोना जोङो माने मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों।
औ।
सोलाबगोन ना नोंथां?
औ औ सोलाबो नोंथां सोलाबो।
बिदिबा जोङो डाइरेक्ट माने आयदाखौ सायख'दिनि माने ओ दावबायनाय नैबे दावबायनायनि सायावनो जोङो एसे सावरायलायदिनि नङा होमबा?
औ -औ- औ सावरायजायो।
दा दावबायनायनि सायाव नोंथाङा ओ माबायदि माने गियान बा एक्सपिरियेन्स दङ? एसे फोरमायग्रोदो नामा नोंथां?
दावबायनायनि सायावनो नोंथां औ- औ फोरमायजागोन नोंथां फोरमायजागोन।
औ दे।
दावबायनाय होनोब्लाथ' माने बयबो मोजां मोनो नङा होमबा? आरो दावबायनांगौ मानसिया। दावबायला थ' माने, अबे एरियाायावहाय माने बावहाय माबायदि सोलियो माने माखासे बुहुद नलेजखौ लानो हायो मानसिया। बा आङो जिहेथु गोजानाव दावबा-दावबायाखै जिहेथु खाथि- खालायावनो जिहेथु दावबायदों। दाना मोननैसो जायगानि नाम लानानै एसे फोरमायलांसै
औ, औ।
बिदिनो आं ओरैनोथ' एथां माने गोजान -गोजान दावबायाखै। जिहेथु आङो खनसे थांदों। जवख बोसोर थांदों आङो। मा होनो अरुणाचल होननाय मोनसे जायगायावहाय आं थांदोंमोन आरो। अरुणाचलसे थांनायाव आङो मोनसे नुहैनो मोनदों आरो। जिहेथु अरुणाचल माने ट्रेडिसनेल बिसिनि जिथु आङो फार्स्ट जेब्ला अरुणाचल हाबलाङो । गेट बेनिफ्राय हाबनायनि उनावहाय माने बिसिनि जिहेथु जायगा जिहेतु थासारि अरुनाचलआ माने, हाजो हाजोआ ओनसोलनि नालाय जेनेबा हाजो आरो गुसु किन्तु अरुणाचलनि लाामा हाबलांनायनिफ्राय माने ओरैबादि समायना जिहेतु दं बिफां -लाइफांजों बुंफबनाय हाजो जायगा फार्स्टनिफ्रायनो हाबलांनानै थाङै -थाङै माने जिहेथु थांजेननाय माने गोजौ- गोजौ दावखोनाय मोनलांबाय थायो बा दावखोनाय- दावखोनाय मोनलांबाय थायो। जेब्ला जोङो गोजौसिनथार थाङो। अरुणाचलावहाय अब्ला माने माखासे दंफां- लाइफांफ्राबो माने माखासे जायगा बावहाय माने गैया जिथु जोङो बरफ गोलैनायबो माने बेयाव मोननो थांहैयो आरो। अरुणाचलावहाय बरफ थायो। बरफआव जेब्ला जों बरफ गोलैनायसिम मोनहैयो। अब्ला बेवहाय माने गुफुर बरफजों अन्थाइजोंल'खौ जों नुनो- नुनो मोनो आरो। माने ओरैबायदि समायना नायनो थाखाय। आरो लामाफ्राव नुलांबाय माखासे, बिसोरनि जिहेथु ट्रेडिसनेल ड्रेस नुलांबाय आरो माखासे आं मोनसे बिसिनि माबायावबो थांदों फेस्टिभेल, जिहेथु मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन आरो बिसिनि बेवहाय माने बिसिनि ट्रेडिसनेल जानाय जिहेथु आरो मेनलि बिसिनि जिहेथु बिसोरो जेब्ला हाबा जायो। अब्ला बिसोरो मा बेदरखौ बाहायनाय जायो बेखौबो आं माने बेयावहाय टेस्ट खालामबोनाय जादों आरो। मोनसे जिहेथु- जिहेथु बेखौ होनो बिसोरो मिथुन- मिथुन बेदरखौ माने बिसोरो इस्पेसियेलि माने बेफोरबायदि माबा मोनसे इभेन्ट जायोबा माबा मोनसे बेफोरबायदिनो ओ खामानिफ्राव बाहायो आरो जेब्ला हाबायावहाय माने सोरना मिथुन बेदराहाय माने नांथारगौ आरो बिसोरनो हाबा खुंनो थाखाय बिसोरो माने मिथुन बेदरखौ बाहायथारनाय जायो आरो
औ।
बिदिनो आरो मोनसे जायगायाव आं दावबायहांखांबाय जेखौ होनो माने वेस्ट कार्बि आंलं।
औ औ।
वेस्ट कारबि आंलं थिजायबो आङो दावबायनानै ओरैबायदि मोजां मोनबोदों जिहेथु जोंना वेस्ट कार्बि आंलंआ ओरैजाय जोंना ओ दब'खानिफ्राय ओरै थांनानै खेर'नि बारनानै जोंना खेर'नि बारनायनिफ्राय
उम।
जिहेथु बिसाय बोजाय लामाफ्रा माने फर लाइन नङा दासिमबो जिहेथु टु लाइन। अब्लाबो लामाया सिगां माने हाखर हाला दंमोन दाथ' माने फुरा फाक्का जाजोब्बाय।
औ।
माने लामायाव दंफां लाइफां सारि सा सारि ओरैबादि माने माखासे जोङो मोख्राफोरबो नुलांनो थाङो आरो बिजोहाय थाङोबा। मोख्राफोर नुलांगोन आरो जि लामा ससे थांनानैहाय लामाया गेददा गेददि समायना नायनो। आरो खुसेर बागान बिराद गिदिर गिदिर दं बिजोहाय। थाङोबा आरो लामायावहाय खुसेर बागान बिराद गिदिर गिदिर नुलांनो मोनो आरो जिहेथु जोंनि नाम नामजादा मुंदांखा मोनसे जोङो न' लुग्रा जिहेथु जोंनि दालमिया सिमेन्ट। जोंनि बर'आव गानबो दंलायोना दालमिया सिमेन्टजों होननाय औ औ माने बे सिमेन्ट फेक्टरिखौ जों माने नुलांनो मोनो आरो। वेस्ट कार्बि आंलं थाङोब्ला जोंना लामा सेरावनो बियो बिनि लामाजोंनो जों थांनाय जायो आरो।
औ औ।
सिमेन्टनि फेक्ट'रिजोंनो जों थांनाय जायो थांनानै जिहेतु वेस्ट कार्बि आंलं मोनैनि सिगांबो जोङो मोनसे दै मोनलांनो हायो जेखु कखा दै।
ए।
बेयावबो गोबां दावबायारि फोर थाङो माने दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव दावबायारिफोर थाङो। सोरबाया दुगैनो थाङो माने दैया ओरैबायादि माने बिनियाहाय जिथु बोजायनि दैयाहाय माने फुरा गोथां। कालारा माने एसे बेलेग नायनो बिराद समायना दैया। बेयावबा जेन कका दैयावहाय नाव दङ माखास से बटफोर दङ दों जि दावबायारिफोर थाङो। माने दैयाव बिसोरखौ बेरायहैयो बेरायहोहोयो आरो। आरो सोरबाया ल लावखार ओंखाम जानो थाङो। बेयाव आङो दसे हाबलांदों आरो बेनिफ्राय बारलांनानै जे अब्ला जोङो आङो माने लोगोफोरजों थांदों नालाय। गल फिल्ड होननाय मोनसे गिदिर फिल्ड मोनसे दङ। माने बेयावहाय जेब्ला मोनहैयो गल फिल्डआव माने ओरैबादि समायना जायगा ओरैबादि माने गुवार। फिल्ड लांदां माने दंफां लाइफांबो बारा गैया। माने हाग्रा दङ हाग्रा आरो बिलो। जितु दै माने जमा जानानै थानाय दै बिलो माने ओरैबायदि गुवार गुवार माने नायनो ओरैबदि समायना। आरो बे दै खाथियावहाय माने ओरै थायोब्ला ओरैबायदि गुसु। गुसु गुसु बे दैनि बाराहाय नै दा दा गरम बोथोरावहाय गोबां दावबायारिफोर माने दा दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय दावबायारिफोर थाङो बानायहैयो सोरबाया फेमिलि लानानै थाङो सोरबाया लोगोफोरजों थाङो गोबां मानसिफोर बेवहाय थाङो आरो बेवहाय माने गोबां रोखोमनि नावफोर बट गाव सालायनो हानाय माने सालायग्रा थाखानायबो माने बेयाव नाव मोननो थाङो आरो जेराव माने बेरायहोयो हारसिंबो सालायनानै बेरायनो हायो माने बेफोरबायदि फेसिलिटिस माने बेयाव होनाय दं आरो गोबां दावबायारि लोगो मोननो थाङो आरो बेयावहाय आरो जिहेथु बेयावहाय फिल्ड डिमासाफोरनि बेवहाय माने मोनसे फेस्टिभेल जायो। खिन्थु जोंनि मामायावहाय डिसेम्बर मासावहाय बे फेस्टिभेला जायो
ए
माने बे फेस्टिभेलाव थाङोब्ला माने डिमासाफोरनि जिहेतु ट्रेडिसनेल जानाय बिसोरनि ट्रेडिसनेल मोसानाय ट्रेडिसनेल जि माने बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो बेयावहाय माने नुहैनो मोनो आरो
औ औ
ओमफ्राय ओरैनोथ' आं बारा बेफोरबायदि दावबायाखै नों नोंथाङा ओरैनो गोजान जायगाफ्राव दावबायफेरखांबाय नामा नोंथां
ओरैनोथ' नोंथाङा आंथ' थांबाय थांनाया माखासेयावहाय बेबायदिनो जोंनि नैबे दिल्लियावबो थांबाय बेबायदिनो कलकातायावबो थांबाय आरोबाव अरुणचलावबो थांबाय चिलंआवबो थांबाय अब्लाबो आङो नैबे जोंनि आसामावनो थाखानाय माखासे जायग जायगानि मिथिंगायारि सावगारिखौ बा मिथिंगायारि नुथायाइखौ मोजां मोनो हिसाबै आङो बेफोरनि सिंनिखौसो नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
औ औ।
बुंबा जोंनि ओ आसामनि सिङावनो थानाय माखासे माहारियारि हाग्रामा जेरै नैबे मानासनि बाथ्रा बेखौ आं नोंथांनो फोरमायग्रोनि ओ जेलानाखि माने ओ बैसागु बोथोर ओ बैसागु बोथोरनि सम बा गुबुन गुबुन समावनो आरो। बा जिखुनु जाया आं थांनाय समा बैसागु बोथोरमोन। माने बैसाग बैसाग हाबनाय बेफोरबायदि सम समावहाय जेलानाखि नैबे मानास माहारियारि हाग्रामानि जिं जिंजों लामा दङ। बे लामा सेर सेर लामाजों थांनाय समाव माने बेनि नुथायाइफ्रा बिलाइ गोरलै खिलिनायजों जोबोद माने नायथावथाव मोजां समायनाथारमोन आरो आरो बेजों लोगोसे बिनो बेयावहाय जोङो बेजों थाङोब्ला ओ दावराय नुनो मोनो ।गोबां दाावरायफ्रा लामायाव फैनानै थाफैयो। आरो ओ बर' गामि जिङाव बर' गामि दं बेफोरनि दुब्लिफोरावहाय दावराया हाग्रानिफ्राय बिरबोनानै बारबोनानै थाफैयो आरो बेजों लोगोसेनो जिङावनो जोङो गान्दाबो नुनो मोनो मैदेर नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ मोसाखौ आङो बेबायदि नो नुवाखै नुफेराखै खाथियाव अब्लाबो मानास माहारियारि हाग्रामाया मोसानि थाखायनो मुंदांखा आरो
औ
बेजों लोगोसेनो बेवहाय गुबुन गुबुन हाग्रानि जिब जुनार बेफोरखौहाय जों गोबां नुनो मोनो खाथियावनो आरोना गान्दाफोराथ' माने लामा जिंआवनो नेट सोंनाय खाथियावनो फैनानै गांसो जाफैनाय बेखौ जोङो नुनो मोन नाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दाख जोंनिया क'क्राझाराव थानाय नाय ओ रायमना माहारियारि हाग्रामा बेयावहायबो जोङो ओ मुलुग निफ्राय गोमालांनो हमनाय बा गुबुन गुबुन जायगायाव गोरलैयैनो मोननो हायै दाउ जेरै दनेस दाउनि बाथ्रा बे डनेस दाउखौहाय रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोलावहाय नुनो थाङो आरो बा दङ आरो बेजों लोगो सेनो जोंहा बेवहाय गोबां हाग्रानि अमा दङ जेलानाखि मानास मा माबायाव रायमना माहारियारि हाग्रामायाव थांनानै जेला हाग्रा गेजेर गेजेर गिदिंगोन अब्लाना अमाया गोबां हाग्रानि अमाया बारस'देरनानै होनाय बेफोरखौ नुयो आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय सनाथि मोख्राना सनालि मोख्रा होनो बेखौ नुनो मोनो आरो जायखौ माने गल्डेन लांगुर होनो ओ बेबो गोबां दङ आरो बेवहाय रायमना माहारियारि ओ हाग्रामायावहाय दा ओ बेफोरो माने आं दावबायनायनि गेजेरजों बेखौ मिथिनो मोनदों आरो माने दावबायनायाथ' जों गोबां गोबां रोखोमनि थायो सोलोंथाइनि दावबायनाय ओ माखासेया माने जोङो बेरायनो थाखाय बा गावनि गोसोनि गोजोननाय लानो थाखाय दावबायनाय बेनि गेजेरजों माखासे गियानफोरखौ जों गोबां आरजिनानै लानो हायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ
आरो बेजों लोगोसेनो जोंथ' आंथ' गुबुन गुबुन जायगायावबो दावबायबाय अब्लाबो नोंथांनो बे मोननै माहारियारि हाग्रामा ओनसोलाव दाव थगायनायनि बाथ्राखौ आं एसे मिन्थिहोबाय आरो नों
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बिदिनो जिहेथु आं थांफेराखै बिनि बाथ्राखौ आं मिनथिना मोनबाय
औ औ दे बिदिबा जोंना समा जाबाय नोंथां बेयावनो दोनथनसै।